औ। औ। अ माने ओ माने जों दायो मोनसे टपिक माबानो नागिरदों आरो सावरायनो नागिरदों बे जाबाय ना हमनायनि स ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ-औ हागोन नोंथां औ-औ जागोन सावरायजागोन औ हागोन-हागोन। जेनेरि ओ जेनेरेलि माने ना हमनाय होनना बुङोबा जोङो
औ। औ।
जोङो गासैबो जेनेबा सिगाङाव बोराय बुरै गथ' गोरलै गोरलाम गासिबो ना हमनो थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नुयोमोन आरो दुब्लिफोराव बा मबेबा
औ।
गोरलै गोरलाम बोराय बुरै गासिबो जमानायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय ट्रेक्टर फोर फोराव ना हमनाय नांगोल हालेवनायाव ना हमनाय बिदि नु खिन्थु दानियाथ' नुनो मोनला बिदि माने हाब्रुफोरखौनो दांनो बायो मानसिफोरा माने थांस्राला आरो बाहेरावनो न'निफ्राय ना हमनायाथ' गोजानसै ओमफ्राय हमबायबाय बाबो माने ओ
कारेन्टफोर्स कारेन्ट सट होना दैसाफोराव गासिखौबो जोलै थोलै बुथारजोबनाय नानि ओमफ्राय नङाबा मेचिनफोरजों सारनानै दै दैमाखौनो मारायखनसेयावनो फोजोबनाय नाखौ बिदिसो खालामनोसै माने दानिया सोलायबाय आरो। दा आं बुंनोसै सिगांनि माने गोदोनिफ्राय हमबोनायखौनो बुंनोसै जे जोङो ना हमनायाव जोङो
औ।
जाल फासि जाल ओमफ्राय ओ खदालफोर आरो बिफोरनो आरो माने बिफोरखौनो जोङो ना हमनायाव बाहायो जेरै जों खदालखौ जेनेबा खांख्राइ गुदुंफोर जावनाय थाखाय जोङो ओ बाहायनाय जायो ओमफ्राय ख-खबाइया जाबाय जोंनिया ओ ना लाग्रा जेराव जोङो ना खौ लानो हायो ओमफ्राय जोङो खादाजों ना गुरो ओमफ्राय सेनजोंबो जोङो मा होनगोन ना माने ओ गनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो सेनखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जालफोर जेरै जालफोरखौ जोङो दैमा दैसायाव सारबा खेबसेयावन ना मोनो आरो बुरजा-बुरजा।
औ।
बिदि ओमफ्राय मा होनगोन आरोबाव मा होनगोन जोंनिथिं नाफोर मोनो जेरै ओ खुसिया, बामि, नास्रै, ना बोथिया। थिख्रि ओमफ्राय गांजेमा एंख्रब एमब्लु एम्बु ओ-ओमफ्राय ओ एंख्रब बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला ओमफ्राय ना फोरखौ जोङो जोंनिथिं नुनो मोनो आरो
उम
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि जेनेबा नाखौ हमनाय जायो ओमफ्राय मा मा रोखोमनि ना मोनो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। जोंथिं दायो उम ना हमनाया जोंथिं दायोथ' सिगाङावलाय टेक्टर एव ना मोनोमोन नाथाय दायो बे दाउ मुलि सा सारनायनि थाखै दुब्लियाव हासार सारनायनि थाखाय नाया गैबांला आरो गोमाजोब्बाय। दानिया बांसिनानो जेब्ला दैबाना फैयो अब्ला अब्ला माने हाखरफोराव दै जमा जायो जायो। बेयावनो हाखरखौ हाखरनि दैखौ सारनानै हमो आरो ओम फ्राय दानिया उम दा निया बांसिन मानसिफोरानो फख्रि जावबाय ना दोननो थाखै मानोना नाखौनो मोनला दानिया दुब्लिफोराव बेनिखायनो मानसिफोरा मानसिफोरा दानिया फख्रि जावजोब्बाय। फख्रियावनो दोननोसै जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला ओ मा होनो इखौ ओ उम
हमनानै जायो बोखां बोखां
माने दानिया मानसिफोरा जाल सारो आरो फुख्रिफोराव‌‌ उम औ। औ फानो औ फानोबो ओमफ्रायहाययो जोंनि आगजुफोरा जाबाय दानियाथ' खबाइ जेखायखौ बांद्राय बाहायलानो
औ नंगौ नंगौ।
उम खादाफोरखौ बाहायो माब्लाबा जेब्ला ना फिसा फिसा थायो अब्ला खादाखौ बाहायो ओमफ्र बाल्थिंफोरावनो दोनो नाफोरखौलाय दायो। बाल्थिं गिदिरफोराव खबायाइफोरखौथ रावबो खालाबो माने नु नुला आरो दानिया।
अ
ओमफ्रायहाय नाफोरा मोननाया जाबाय इदिनो नास्राय बामि ना बोथिया मागुरफोर मोनो ना फिथिख्रि ओमफ्राय माब्लाबा गु माबा बे दै बोहैग्रा माबा दंगफोराव दंग एबा माबा खुनु दै लामाफोराव गुरुं थायोना गुरुं थानायावहाय मा होनो नासे गोरि मोनो। ओमफ्राय बिदिनो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो होमबा ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माने नाफोर नाफोर ओ मोननाया खमायदोंना खम जालांदों ना जायाखै नोंथांमोननि जोंलाय?
औ खम जालांदों जालांनाया।
औ बिनि जाहोनफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा मा? मानो खमायदों नाफोरा?
बिनि जाहोनालाय जिखुनु बे माने जिखुनु दै थाबा नाया फैखायोना आमफ्राय दानिया जाबाय दुब्लिफोराव बे मुलि सारनाय हासार सारनाय हाग्रा थैनायनि मुलि सारनाय बेफोरावनो नाफोरा एसे गोमालांबाय आरो
औ नंगौ नंगौ नंगौ ओमफ्राय बिनि अनगा औ ओमफ्राय आं दहाय बुंनाय बायदि बिनि अनगा ओमफ्राय मुलि सारनायनि अनगा ओमफ्राय दै आ आं बुंनाय बायदि
औ बिनि अन
जेरै दावाइ होनाय ओ माबा मा होनगोन कारेन्ट सट होनाय दैयाव ओमफ्राय नाखौ फुथारजोबनाय
औ बे दायो कारेन्ट सत होनाया जोंथिं गैला। मानो होनोब्ला कारेन सर्ट हमनानै ना जाग्रा मानसिफोर जोंथिं हमो ना
उम
कारेन्ट सर्ट खालाम खालामबोला माने जिखुनु माने ना फिसाफोराबो थैलाङो होननानै आलद गैया आरो जोंनिथिं माने
औ नंगौ नंगौ
औ
माने बेखौ बाहायबा खनसेयावनो थैजोबो आरो ना फोरा गोरलै गोरलाम बिदै सिदै गाससिबो सैबो माने खोनसेयावनो माबाजोबो आरो थैजोबनायखौ न औ ओमफ्राय जेरै मेचिनबो बाहायनाय मेचिन बाहायनानै सारजोबस्रानाय बेयावबो जोङो नाफोरखौ जोबस्रानाय नुनो मोनो आरो
औ जोबस्रानाय माने मासे मानै थायो आरो जोबस्रायाखै अब्लाबो मासे मानै थायो
खेबसेयावनो लामजोबो आरो ना
औ औ
मेसिनजों बाहाय बाहायनानै दैसारबा खेबसेयावनो फोजोबनाय बायदियानो जायो आरो
औ फोजोबनाय बायदियानो जायो
औ दा ओमफ्राय
ओ आरो नोंसोरनिथिं माने फुख्रिफोर जावनायाव जेनेबा बारायानो फानहरो ना ना न'आवल' जानो थाखाय
ओ बाराया माने बिनि बेखौ बारा बांसिनानो फानहरो मानो होनोब्ला दायो ओ माने नाफोरखौथ' मोनलाना दुब्लिफोराव जानला मानला बेनिखायनो नानि माने एसे दिमान्डआ एसे बारिबाय आरो माने जेरावबो मानसिफोरा ना मोनजाला नालाय ओमफ्राय दायो एसे एनै दामा बारिबाय बिनिखायनो ना गिदिरखौनो बायो माने फुख्रिनिखौ आरो।
उ नंगौ।
माने दायो बे ना फिसा बे माने नास्राय ना बोथिया ना फिथिख्रिफोरा मा होनो आधा केजिफोरावनो एक्स' बिदि आसिफोर जाबाय आरो दामा। बिनिखायनो औ दुइस'फोर जाबाय बिनिखायनो मानसिफ्रा बे नागिदिरखौनो नागिरा आरो।
औ औ
द बेखायनो जायफोरा फियो फुख्रिफोराव बिसोरो फाननायानो बांसिन जानाया मा मासे मानैल' जायो।
औ नंगौ माने खम आरो। खम मानसियानो जायो आरो फख्रियाव थाबाबो
औ औ। जोंथिंहाय सोरबा सोरबा ना मागुर होयो। ओमफ्राय बे कमलकात होननाय मेरगा होननाय दोङो। ओमफ्राय ओमफ्राय र' आं ओरै खामनायखौ नुहरखादों ओरै खामनाय नुदों आरो। ओमफराय जिखुनु औ सिलभारफोर होयो माने दानि औ जापानि औ औ जिखुनु बिदिनो होलाङो आरो। माने गोबां रोखोमनि ना दङथ' दायोथ' आरो। दानि आरो माने बे माने गोदान माबानि मानसिफोराथ' बांद्राय नाफोरखौनो सिनायला
औ नंगौ।
बेखौनो आंबो एसे आन्दायो आरो।
औ माने जोंनिथिंबो बिदिनो मोनो आरो नाफोराव फख्रिफोराव होनाय नाफोरा जापानि खावै ओमफ्राय ना मागुरफोरखौबो फियो सिलभार मेरगा कमल काट ओमफ्राय नासान्दा बेफोरबायदिखौ फिनाय नुयो आरो जोंनिथिं माने फख्रियाव फिनानै जोङो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बारायानो फानहरो ओमफ्राय न'आव जानाया खम आरो खम खम जानो माने न'आवबो जायो खिन्थु
फाननायनि थाखाय फानो मा बानायो आरो फुख्रिखौ औ
माने जायहा माने औ माने जायहा माने मा होनो एसे थांना थानायनि राहाया एसे माबा गोब्राब माने खामानि मावा बिदिफोरा माने फुख्रि जावो आरो नायावनो इनकाम फैयो होननानै औ
सावरायना बुजिबाय जे नोंथांमोननिथिंबो बा जोंनिथिंबो माने ना फोरा खमायदोंबा ओमफ्राय ना हमनाय मानसिफोरा माने बिदि खमायजोब्बाय। ओमफ्राय माने फ'ख्रि जावनायफोराबो एखे बेफोरबायदि आर ना माने एखे होनो बुंजासिगोन। होमबा दिनैनि सावरायनायखौ एसे आवनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ औ दे।